हेल'।
हेल' नोंथां।
खोनाबायना?
औ खोनादों।
अ' अ' नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा?
अ
नोंथाङालाय मा खामगासिनो?
आंबो इदिनो ओ दोंस दसे जिरायनानै दंमोन जेरै आं बिदिनो दसे जिरायनानै दंमोन आरोना नोंथां।
अ नंगौ औ खोनादों नोंथां।
आ आ ओमफाय दा जोङो अ
औ
मा होनदों नोंथां?
ह आ
ओमफाय दा जों बिफांनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन आरो ना नोंथां।
औ‌ औ नंगौ नोंथां‌।
उम दं फ्राय ओ नोंथाङा जागायग्रोदो नामा?
हा
नोंथाङा जागायग्रोदो नामा?
अ
उम
जोङो आर ए आं नोंथांनाव बुंनोसै होनबा ओ जोङो बिथांनिफ्राय एरै हायो मा मा मुलाम्फा मोननो ह हायो जेनेबा नोंथाङा फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ जोङो बिफां लाइफां ओ बिफांनिफ्राय जोङो बायदिसिना गावनि नांगौ रोख खोमनि ओ मुवा बेसाद दिहुनना लानो हायो आरोना नोंथां। जेरैबादि जग्रा मासि, आरांगा ओ मा होनो बिस्ना देक्स, बेरेन्सि ओमफाय ओ आलना बायदिसिना दिहुनना लानो हायो आरो नोंथां ओमफाय गाम्बारि दंफांफोरखौथ' टगटा टा बायदि बानायनायाव बाहायनाय जायो आरोना नोंथां। ओमफाय औवा बिफांनिफ्रायबो जोंनो नांगौ रोखोमनि मुवाफोर फोर दिहुनना लानो हायो जेरैबादि जेखाय, खब बाय सान्द्रि, दाला, संग्राय बायदिसिना ओ रोख खोमनि दिहुनना लानो हायो आरो ना नोंथां। रायदों रायदोंनिफ्रायबो जोङो मा होनो बायदिसिना रोखोमनि जग्रा दिहुनना लानो हायो आरो ना नोंथां ओमफाय बनना आखायजों हेबनाय बायदिसिना रोखोमनि बेसाद दिहुनना लानो हायो आरो ना नोंथां आरो बेफोरखौ बाजाराव फानना लांबाबो मुलाम्फा जायो आरो ना नोंथाङा गोबां रां खामायनो हायो आरो नोंथां। ओमफाय आरो बिफाङा जोंनि थाखाय जोबोद सिजौथार मानोना बिफांआ जोंनो हां लानो ओ हां लानायाव गोबां हेफाजाब होयो अक्सिजेन गेस खौ होयो आरोना नोंथां ओमफाय औ ओमफाय ओ बांद्राय बिफां लाइफां दानफायबाबो जोंना ओ बुहुम नां दुंथाया बाङो आरोना नोंथां। खोनादोंना नोंथां? अ ओमफाय थालिर अ आरो थालिर बिफांफोरखौबो जों बायदिसिना ओ फुजा बायदिसिना खामानियाव बाहायो आरो ना नोंथां। जेरैबायदि आघोननि ओ आघोन मासाव मा होनो ओंखाम गोरलै जानाय समाव थालिर दंफांनि अ मा होनो इखो थालिर दंफांनि रुनानिफ्राय मानो ओंखाम गिबियाव ओ लाइसो ओंखाम होननाय जायो आरोना नोंथां। भायबारिस फुजायावबो होनाय जायो थागिर बिथांनि फिथाइखौबो जोङो फुजायाव बावनाय जायो आरो औ नोंथां।
औ ओमफ्राय आरो थालिर बिफांनिफ्राय ओरैनो मा मा मोननाय जायोमोन? मुलाम्फा मोन्नाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
ओ थालिर बिफांनिफ्रायथ' जोंडो मा होनो बि फुजायाव बाहायनाय जायो आरो ओ थालिर फिथाइखौ फाननानैबो जोङो रां खामायनो हायो आरोना नोंथां। थालिर बागान खालामनानै थालिर बेखौ खालामनानैबो जों रां खामायनो हायो। ओमफ्राय आरो थालिर बिबारखोबो फानजायो आरोना नोंथां। थालिरजोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार। ओ बायदिसिना बेमार आजाराव बुहैनाय जायो आरोना नोंथां। ओमफाय नोंथाङा ओ आरो बिफांफोरनि बागै बुंबावनो हागोन नामा नोंथांमोननि न'आव मा मा बिफां दोङो?
जोंनि नख'रावथ' इदिनो ओम थाइजौ, खान्थाल, लिसु ओमफाय
गाम्बारि, मिस्थां, औवा इफोर बिफां दं आरो बिफां इफोरनो दङ ओमफ्राय अग्रु दङ इफोरनो आ
औ।
दा नोंथांनि नख'राव मा मा ओरैनो बिबं दङ?
जोंनियाव गाम्बारि दङ थालिर ओ मा होनो आरो थाइजौ बिदिनो दों जाग्रा दंफां खान्थाल नालेंखर गय बायदिसिना औवा आरो बायदिसिना दंफां दं आरोना नोंथां। ओमफफ्राय जोङो निम दंफांनिफ्रायबो गोबां जायो आरोना नोंथां। ओ निम दंफांआ नि दानायफोरजोंबो जों हाथ' जोंनो हायो। ओमफाय मोदोमफोरा मानबाबो बिनि निम बिलाइखौ खानानै दै गुदुं दै फुदुंनानै दुगैनोबो हायो आरोना ओमफ्राय बायदिसिना मुुलि बो बिदिनो
औ।
ओम नोंथां निमनि निम बिलायनिफ्राय साबोनखौ बानायनो हायो आरोना नोंथां। बायदिसिना खामानियाव बाहायनाय जायो निम दंफांखौबो।
औ।
दा नोंथां माबाफोर बुंनोहाबावगोन नामा दंफाङा मा मा मुलाम्फा जायो?
अ दंफाङाथ' ओरैनो जोंनि थाखाय मुलाम्फायानो होनजायो ओ जोंनि थांना थानायनि माबायावहाय जोंनोथ' दंफांखौ गोनांथिखा माने। ओमफ्राय नोंथाङा बुंनो हागोन नामा दंफांखौ मा सानाव गायनाय जायो ओरैनो बुहुमाव?
अ जोंथ' दंफांखौ ओरैबाबो गायनाय जाखायोआनो ओ गायबाय थाखानांगौ आरो जोङो बुहुमनाङै नो फाइब फाइभ जुनाव जोङो बिफां ओ बुंनांगोन इनभारमेन्टेल दे माने दंफां गायनाय सानफालिनाय जायो आरो ना नोंथां। बेखालि गासैबो दंफां गायो आरो ना नोंथां। खाय आबहावाखौ रैखाथि लाखिनो थाखाय माने जों बिफां गायथार नांगौ। ओ जानला मानला बिफां दानफायबाय थायोब्ला बुहुमनि दुंथायाबो बाङो बारहावायाबो गाज्रि जायो ओमफ्राय दंफां ओ दंफां गायनायावथ' जोङो ओ मा होनो दंफांखौ जों गायबाल' जाया बेखौ जोथोनबो लानांगोन आरोना नोंथां। ओ जानला-मानला रासायनारि हासार होनांआ। ओमफ्राय ओ गोबोर हासार होनांगौ बायदिसिना बि ओ बिलाइफोरखौ फेसेवना दोनना बेनिफ्रायबो हासार जायो आरो ना नोंथां बेफोरखौबो होनांगौ आरो ना। रासायनारि हासार होबाय थायोब्ला जोंना ओ
नंगौ।
गुबुंले जायो आरो बारहावायाबो गुबुंले जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
उम आरो मा होनो नोंथांआ आरो हायावबो लुगारनो हागोननामा?
अ आंथ' इदिनो जेनेबा नों जेरै दा बुंदों बि बिदिनो। माने ओमफ्राय जोङो दंफां दंफांजोंहाय जों बायदि- बायदि मुलिबो दिहुननानै लानो हायो आरो ना। दंफांजोंहाय आरो निजेनि नांगौबायायदि ओ जेन'बा जों दंफांखौहाय ओ जेनेबा दंफांफोरजोंहाय जों गावनि न'खरनि जि नांगौ बुस्थु आगजुफोर बेफोरख थ' जों बानायनानै लाखानो हायो नङाहोमबा आरो जोङो बन महराव जेनेबा बेखौ माबा रानबाबो जों बन महाराव सुनो हायो आरोना। बेजों ओंखाम-ओंख्रि संनो हायो आरोना जोङो दा बेनो आरो जोङो जेनेबा मुलाम्फा गोनां बिफां गायना लाबाबो जों बेखौ जोङो उनावहाय फाननानैबा जोङो बिनिफ्रायबो जोङो मुलाम्फा मोननो हायो।
ओ ओ नोंथां। ओम। आबहावाया मोजाङै थायो आरो ना नोंथां दंफां गायबाय थाब्लाथाय।
औ ओरैनोथ' बहुद ओ बिफांफोर दङ नामफोरखौथ' जों मोनथिजोबला। आ बिफाङा जोंनि थाखाय गरमावबो जोंनो साया होयो आरोना माने मानसि बेहाय जेनेबा ओ सान्दुंआव माने दंफांआ साया होयो आरोना जों जेरै ओ बबावबा थांबाथाय दसे गरम मोनब हाथाय बिफां सिङाव जों जिरायनो हायो जेरै दसे माने आराम माने लानो हायो आरो ना। उनावहाय आरो माइफोर गायबाबो दंफां साया नागिरो जोङो ना जेरै सफा फोर लोंनायाव ओंखाम जानायाव बिदि दंफांनिफ्राय जोङो बुहुद माने रैखा आरोना मानसिया बा जिब जुनारा
उम
रैखा मोनो आरो जेनेबा
औ
बिफां गैयाबाथ'
ओ
जों रावबो थांनानै थानो हाला मनो होनबा जोंनि हांलानाय जोंनि हगारनाय मानो होनबा बिफाङा जोंखौ हेफाजाब होयो।
अ' नोंथां उ ओ बिफांनिफ्रायबो जों बायदिसिना आरो मा होनो साबोन बायदिसिना सनदन बिफांनिफ्राय साबोन धुब धुना बायदि दिहुननो हायो आरोना नोंथां फुजाफ्राव जेरैबायदि बिबारफोर धुना सावनानै मोदोमफ्रु मोदोम होनो हायो आरो ना नोंथां। बायदिसिना आरो सोमलि बिफांनिफ्राय जोङो स'लाय बानायनायाव बाहायनाय जायो आरो ना नोंथां स'लाय सुमलि बिफांखौ ओमफाय साहा बिलायनि बारसु बानायनायाव बाहायो बिदिनो बायदिसिना खामानियाव बाहायनो हायो आरो नोंथां। ओ आथिखालावथ' बांद्राय बिफां-लाइफां दफायनायनि थाखाय थाखाय जोंनि बुंहुमना आरि बिदुथाइआ बांबोगासिनो आरो ना नोंथां बायदिसिना बायदिसिना रासनारिक हासार ओ बाहायनाय ओ दारिमिननि खुलिनाय दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय उन्दैफोराबो बारहावा गुबुंल खालामगासिनो दं आरोना नोंथां। बेनि थाखायनो नों जेसेहाय बिफां गायनांगौ आरो नोंंथां। आरो आबादखौबो जोङो ओ मा होनो न'आव बानायनाय हासारखौल' होनांगोन आरोना नोंथां नङाबा जोंना हाया गुबुंले जाजोब गोन आरो नोंथां बांद्राय प्लास्टिक बाहायनायफोरखौ खमायनांगोन आरो ना नोंथां होनोमबाना जोंना हाफोर थायोबा मोनो हौवाया ओ मोजाङै थायो
दे होमबा ओ समाबो जाबाय नोंथां दोनजासिगोन नामा?
औ औ दे।
औ दे दे दोनथ'